औ दायो नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
अ आंथ' दायो बिदिनो जिरायनानै ओरैनो फ्रियावनो जेबो खालामाखै नोंथां फ्रियावनो दंथ'यो नोंथां दायो फ्रियैनो औ नोंथाङालाय दायो मा खालामबाय दङ?
हेलौ
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ? खोनादोंना?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङाबो मोजां खोनादों ना आं लाराय नायखौ? खोनागासिनो नोंथां। हेलौ औ खोनागासिनो नोंथां आङो औ खोनादों खोनादों। अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
औ आंबो ओरैनो दङ फ्रि दङ बेखायनो नोंथाङा फ्रि दं बा आं नोंथांजों दसे सम सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ माने सावरायनायनि आयदायानो जाहैबाय जों जानाय लोंनायनि सायाव एसे रायज्लायनो नागिरदोंमोन आरो।
अ जागोन दे नोंथां।
औ जानाय लोंनाय दा जों दैलां बोथोर हिसाबै जोंनि बुंनो थाङोबा गामि ओनसोल नालाय जोंथ' आरो नोगोरारिबो नङा बुंनो थाङोबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ जों गामि ओनसोलाव जों जानाय लोंनाया जोंनि आरो मिथिंगायारि हिसाबै जायो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो बांसिन बो थोमनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। नङा होनबा
औ बिदिनो जेनेबा दिंखिया जा थास' बिबार बा थास' आइथिं बायदिसिना मैगं हाग्रा माबाफ्रावबो जों मोनो। नङा होनबा नोथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बैफोरखोनो जों जानानै गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय नालाय दा जोंहा बेनो सुलि बोगासिनो। बिदिनो जालां गासिबो गोबाङानो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो दा मिथिंगायारि हिसाबै जोङो माखासे बुस्थुखौ मिथिंगानिफ्रा मोनो आरो जोङो माखासे जोंनि जाय गावनो माने गायनानै लानाय जेरै खुमरा जोगुनार बायदिसिना जोङो नारें खारजि बेफोरबायदि माखासे बुस्थुखौ जोङो गावनु गायनानै लानाय जायो आरोना। नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ।
औ औ बिदिनो माखासेखो जोङो जेनेबा बाजारफ्राव मोनो बेफोरो आलादा बाजारफ्रो मोननाया माखासे बुस दिखौ जों जेरै न'आव मोननो हाया बेफोरखौ जोङो बाजाराव मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो खाय फ्रा औ माखासे जायगायाव जायो बेफोर बुस्थुआ गाय गायबा होनबाबो सुबिदा मथे जाया। जाखिनि जानांगौ जेनेबा पियास आलु बेफोर माने माखासे जायगायाव जाया आलुफ्रा जाया माखासे जायगायाव
औ नंगौ नोंथां
जेने औ हाफोरखौ एसे मोजां हा नांगौ बिसोरनो बिसोरो देरनो थाखाय बा बारायनो थाखाय बेफोरनिथाखाय बै दैमा सेरनि हाफोरा साबसिन जायो बायदि मोनो आङो आलुफोरनि थाखाय औ औ जेनेबा दा बाखि माबाफथ जोंनि जोगोनार मबा माबि बेफोरथ आरो जेराव मेरावनो जानायखौ नुनो मोनो
औ
नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो नों थाङाबो एसे जानाय लोंनाय माखौ बांसिन जाना मोजां मोनो एसे फोरमायबा हामगौमोन नामा
औ जागोन नोंथां ओ इदिनो माने जोंना लोंनाय होननानै बुंब्लाथ माने गिबियावनो माने जोंनि सानफ्रामबोनि माने जिउआव थांनानै थानायाव नांगौ जानाय जेनेबा मुवा बेसाद जेनेबा ओंखाम बा ओंखामजों लोगोसे जोंहा माने सामफ्रामबो ओंखामखौ जाबाय थानाया बेनि थाखाय माने जोङो ओंख्रि संफादेरनांगौ जायोना नोंथां नंगौना
नंगौ नंगौ
गिबियावनो माने ओंख्रि हिसाबै जोङो माने माने ओंख्रि हिसाबै माने मैगं थाइगं बांसिनानो जोङो मैगं थाइगंनि ओ ओंखामा बा जो मैगं थाइगंनि संग्रा माने जोंहा देहायाव माने थाग्रा बा थागद जायो बेखौ जों मिथिगौ जोङो गिबियाव माने गामियारि ओनसोलाव ओनसोलाव माने बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर बेखौ जोङो मोननाय जायो जेनेबा दा दैज्लां सम बा गोलोम बोथोर समाव माने जोंहा बांसिनानो इदिनो इदिनो मा होननानै बुङो इदिनो जोगोनार खुमब्रा आलु मैथा बांगाल भिन्दि बा सबाय बिमा बा दिंखियाफोर आरोबाव बिदिनो जोंहा दंबावो मैथा गोजाफोर बेफोरबायदिखौ जोङो माने नैबे दै ज्लां समाव माने बांसिनै मोननाय जायो आरो ना जेनेबा पथलफोर फोरलाफोर बिदिनो गोखा फिथाइफोर माने बेफोरबायदि जाग्रा फिथाइ बा मैगंफोरखौ माने जोङो दैज्लां समाव बांसिनै मोननाय जायो आरोना जायनि गेजेराव जोङो माने बेफोरखौनो जानानै जोङो माने फुं समावहाय माने दुब्लिफ्राव ओंखारलांनांगौ जायो बा बिदिनो सानजौफु समाव जोङो जानांगौ जायो बा मोना समाव जोङो जानांगौ जायो माने जोंनि गिबि माने जानाया माने बांसिनानो गामियारि ओनसोलफोराव माने जोङो फुङाव खनसे सानसुआव खनसे मोनायाव खनसे जोङो माने बांसिनानो जोङो बोथिथाम जानाय बेखौ जोङो जानाय जायो आरोना बांसिनानो ओ जोंहा ओंख्रि बा फुंफोराव जोङो बिदिनो आलु फाजाफोर ओंख्रि सङोब्ला बा जानाय आलु फाजा जानो सङोब्ला माने जोङो बेजोंनो माने जोङो सानजौफु समसिम जोङो खामानिखौ मावनो हायो आरोना जोंहा जेबोला सानजौफु जायो दा बिदिनो जहल ओंख्रिजों लोगोसे जोङो फाजा ओंख्रि सङोब्ला माने जोंहा जानायावबो गोथावसिन जायो आरोना आरोबाव जोङो माने जेनेबा आलु जहलफोर संनानै जोङो बिदिनो पटल फाजाफोर सङोबा माने बेजोंनो जोङो जानानै थानो हायो आरो ना। आरोबाव जोंहा मोनाबिलि जायोबाबो जोंहा बिदिनो जोङो जानायखौ माने सबाय जहल बिदिनो बायदिसिना फाजाफोर सङोबा जोङो बेखौ जानानै थानो हायो आरो ना माने जानायानो मा जोंनि थाखाय माने गोनांथार होननानै बेखौ जोङो बुंजायो आरोना आरोबाव माने गोबां रोखोमनि बिदिनो ओ जानायफोर दङ जेनेबा मैगंजों लोगोसेनो बायदिसिना रोखोमनि आथिखालाव माने दखान दखान सावनायफोर जाग्राफोर बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना जेनेबा मा होननानै बुङो बेखौ सिंग्राफोर बिदिनो पकरिफोर आलु माबाफोर आलु फरथाफोर बिदिनो फरथाफोर बायदि रोखोमनि जाग्रा जानाय लोंनाय बेफोरो माने जोङो गामि ओनसोल बादि दखानफोराव सावनायखौ नुनो मोनो आरो ना। ओ आरोबाव बिदिनो सोहोर ओनसोलाव बांसिना सोहोर ओनसोलावबो माने बिदि खौनो जानाय नुनो मोनो जेनेबा गोबां खायफाया माने ओंखाम जायो बा खायफाया माने ओंखाम जाया बेखौ जोङो माने सोहोर ओनसोलावबो नुनो मोन आर ना अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा बेफोरनि बागै?
औ नंगौ नोंथां
औ
औ औ बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंनि जानाय सानफ्रामबो जानाय लोंनायनि थाखायथ' ओंखामा थांना थानायनि थाखाय जोंहा ओंखाम ओंख्रियाथ' जोबोर गोनांथारखा बेथ' कम्पालसारिखा औ औ बेनि अनगायैबो जोङो बेबायदिनो माखासे बेलासिफ्राव बा बहाबा थांबा एसे जानो लुबैयो माखासे बेसाद मुवाफोरखौ। जेरै नोंथाङा बुंलांबाय सेंग्रा माबा माबि बुस्थु। बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायखाबाय। मङा होनबा औ औ औ जोंनि देहानि थाखाय माखासे बुस्थुआ जोबद गोनां बेखायनो जों जानायाबो मोजां। नङा होनबा माने देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंहा जानाया जोबोर गोनां आरो माने जाखाथारनांगौ बेबायदि जोंनि मोनसे जाना फैदों दानि दिनाव आथिखालाव बेबायदि मोनसे थासारि सफैदों आरो। माने जोंनि औ दा मानो होनोब्ला जोङो बांद्राय रासायनारि हासार हिसाबै माखासे जानाय लोंनाय बेसादफोरखौ बानायो
बे बानायनायनि थाखाय ओंखायनो जोंनि देहायाव माखासे भिटामिनफ्रा एसे खमायनाय बायदि जालांगासिनो। बांद्रा भि य भिटामिन थानाय माखासे बुस्थु जानो गोनां जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नथां
औ आरो जोंहा जानायाबो मोजां मानो होनबा देहाखौबो नायनांगौ देहाया थांना थाबासो बा मोजां थाबासो नोङो जिखुनु न'खर सामलायनायाव बा माबानायाव बेफोरबायदि खामानियाव नों मावनो हागोन बा दा माने जिउनि माबाखौ आवगायलांनो हागोन आरो
औ नोंथां।
औ दा नोंहा देहायानो नों जाया लोङाबा माखासे बुस्थुखौ नों जायखौ जोंनि देहायाव नां थारगौ बेफोरफोरखौनो जायाबा
नोंनि उननि समाव देहायाबो लोरबांथि दिन्थिगोन लोरबाङाव फैगोन औ बेखायनो जोंहा जा बुथारनांगौ जायो बेबायदिनो जोङो आफेल बा सामफ्राम ओमफ्राय नोंनि न'फ्राव मोननाय मुदुफुल बायदिसिना गोबां दङ। जोङो बे मुदुफुलाबो जोङो भाजा बा ओंख्रि जानो थाखाय मोजां बेबो गोनांथार जोंनि देहानि थाखाय माखासे माबाखौ मोननो हायो बेनिफ्राबो भिटामिनखौ मोननो हायो जोङो औ।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो आरो बुंनो थाङोब्ला। जोंनि बैफोर ड्रागन फ्रुइटफ्राथ' दानि माबायाव बिराद माब होनो भिटामिन गोनां होनना खोनायो। बेनि थाखायनो बिसोरनि दामफ्राबो बिराद बिराद गोबां खोनायो। दुइ तिनस' सारिस' बा पासस' बेबायदि केजियाव बिसोरखो जोङो बायना जानांगौ जायो। जोंनि देहानि थाखाय औ औ
औ बिदिनो दा जोंहाथ' समाबो लासैनो जानानै फैबाय नङा होनबा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ उनि सम समाय मिलायोबा उननि आयदाफ्राव एसे सावरायबावनो नाजागोन नङा होनबा नोंथां।
औ दे होमब्ला नोंथां।
आरो औ औ दे होनबा दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ औ।